नोंथां अ ओ जोङो दायो मोनसे आयदानि सायाव सावरायलायनो नामा नोंथां नोंथाङा जुदि सम होनो हायो।
हागोन आंबो दान्दिसे ओरैनोसो जिरायनानै दंखायो ओ हागोन दे सावरायजागोन
आचचा जोङो ओ ओ अखानि सोमोन्दै ओ सावरायलायनो नामा नोंथां।
अ सावरायजागोन दे जेबो नंङा ओ मेेनलि ओ बोथोराथ दा नै दैलां बोथोर थोर नंङा होमबा ओ गायनाय फु गायनाय फुनाय बोथोर ओ बे बे समावहाय अखानि जोबोद गोनांथि दंङ ओ दा दा जेनेबा बा सम सम हायो सम सम गैथवा बेबायदि जायो
ओ मइेनलि नैबे जोंनि गायनाय फुनाय बोथोराव बिराद गोनां आरो अखाखौ नायोबा बेखौ मोनदांङो ओ ओमफ्राय जेनेबा ओ दैनि महर आं दैनि महरनि सोम सोमोन्दैे मेनलि मोनथामखौ खोन्थाग्रोगोन नोंथांनो ओ मेेनलि दैया मोनथाम महराव थायो नालाय मोनसेया जाहैबाय ओ बर-बरफ मोनसेया लाव लाव आरो मोनसेया जाहैबाय गेसारि महर मोनथाम महराव थायो बे मोनथाम महरावनो जाहैबाय मेनलि अखायाथ जोंनि ओ दैनिफ्रायनो सोमजिनाय नंङा होमबा दैयाव जेरै खफ महरै बियो गोजौ फारसे थांनानै आ गोजौआव जोमै जाहैनानै ओ जोंनि बारमण्डलावहाय गुसु थोरफोजोब जेब्ला मोनो बे कफआहाय ओ जोमैयाहाय अखा जानानै जोंनि बुहुमाव गोलैबोफिननो नंङा होमबा
ओ बेखौ नोजोर होयोब्ला ओ नोंथांनि नोजोरनिफ्राय नोंथाङा माखासे बाथ्रा गोबां मिथिनो लुबैनायबो थानो हागौ आरो नों नोंथाङा औ औ खोनादों खोनादों नोंथां नोंलाय खोनादों ना
अ खोनादोंना नोंथाङा
औ औ खोनागासिनो आंङो नोंलाय खोना खोनानो मोनदों ना मोनाखै आं रालायनाय खौ औ औ खोनादों दे नोंलाय
आचसा नोंथां अ नोंथाङाथ‌ ओ माखासे बाथ्राखिनिखौ बुंलांबाय अखानि सोमोन्दै खोब गोजोनथाव दायो जोंङो ओ अखाया जाहैबाय जोंनि सुबुं माहारियाव थांना थानायनि गोबां बिहोमा होयो नंङा होमबा नोंथां आरो बियो अखानि रोखोमफोरा जाहैबाय ओ मोनथाम होननानै जोंङो गोनोखोआरि आदबजों मिथिनो मोनदों जेरै बारगिदिंनाय था फानाय अखा आरो हाग्रानि अखा आरो मोनसेया जाहैबाय एसिद अ खा नंङा होनबा
औ औ औ नंगौ नंगौ
थारैनो बे अखानि मुलाम्फा आरो खहाखौ जों एसे रायलाय जायो नंङा होमबा नोंथां
औ रायलायजागोन ओ मेनलि मुलाम्फा होननाय लोगो लोगो जोंनि बुहुमा थ बुंनो थांङोब्ला जोंङो जा जा जायगायाव दङ नङा होमबा नोंथां बे जायगायाथ' जोंङो मिथिंगाजों बुंफबनाय नंङा होमबा जोंनियाव अखा जों मोनो नाथायहाय जोंङो गुबुन हादोराव नायनो थांङोब्ला आ जेनेबा जोंनि भारत हाद रावनो दंङ बेयावहाय थानाय जोंनि बालाहामा ओनसोल बेयावथ जोंङो जाय अखाखौ जों जेराव नुनोनो थांङा बेयाव अखा हानायनि नेर सोनबो गैया थारमाने ओ अखा हायोब्ला जोंनि बुहुमावहाय थानाय जेसे बां जिब जुनारनिफ्राय लानानै एबा ओ बिफां लाइफां गासैनोबो थाखाय बियो गोनांखा नङा होमबा बेजोंनो लोगोसे ओ बे जोंनि नोंथाङा दहाय एसे रायखांदोंमोन एसिड अखानि सोमोन्दै ओ अखानि मुलाम फाया बेयावनो जे जुदि अखाया ओ एसिड अखा नङाब्ला एबा नर्मेलि जुदि जोंनि ओ जोंनाव जुदि हाबाय थानाय बे अखा जायोब्ला जोंनि थाखाय गोबां मुलाम फा दङ'। नाथाय ओ खहायाबो दङ'। खहाखौ उनाव जों सावरायजागोन। मुलाम्फा होननाय लोगो लोगो जोंनि मिथिंगाया ओ हाद्रि बालाजों स्रां जानायजों लोगोसे जो जोंनि आ बिफां लाइफांनो गोनां जानाय दैनि बिबां बेबो बेजों लो गोसे बिफां लाइफाङा ओ मोनसे गोदान जिउ महर मोनखांनाय नैबे ओ गाहाय मुलाम्फाखौ जों बेखौ ओ मोनथिनो मोनो। नोंथां। नोंथांनि नोजोरनिफ्राय माबाफोर
मुलाम्फा अ थारैनो नोंथाङाबो माखासेखिनि खोथाखौ बुं लांबाय मुलाम्फानि सोमोन्दै। दायो
हेलौ। औ औ नोंथां। देलाय नोंथांनि नोजोरनिफ्राय फंनैसो
औ औ जागोन दे। औ खोनादों ना नोंथां? जोङो मुलाम्फा होनोबा ओ नों थाङाथ' माखासे खिनिखौ बुंखालांबाय नङा होनबा नोंथां? खोनादों खोनादों।
हेलौ औ औ आं नोंथांनि खौ एसे माबा मोजां खोनाफैयाखै नोंथां ओ आंनिखौ नों मोजां खोनाहैदों दा?
दायो खोनाबाय ना खोनाबाय खोनाबाय
औ नोंथां।
खोनादों ना?
हेलौ
खोनाबाय ना?
औ एसे माबानि ओ नेटवार्कनि एसे उसुबिदा गोलैबाय खोमादां नोंथां ओ आं ओ मोजाङै खोनाफैनो मोनासै नोंनि ओ रावफोरखौ। नों आंनिखौ खोनादों मोनदों दा?
ओम नोंथांनिखौ खोनादों आं। हेलौ ओ खोनादों नोंथां खोनादों।
अ नोंथां।
अ खोना
अ बुलां बुंलांबाय बुंलांनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ औ बुंनो हागोन दे। ओ दायो मुलाम फा होनोबा ओ ओ मुलाम्फा होननायखौ मुलाम्फा मुलाम्फा अ अखानि मुलाम्फाखौ होनदां। दा अखानि मुलाम्फा होनोबा जोङो नोंथां दहाय बुंनाय बायदि गुबुन गुबुन जायगायाव जे अखा गैया ओ दै गैया दैमा दैसा गैया बेयावहाय अखानि खोब गोनांथि। आरो गुबुन गुबुन जायगायावहाय ओ जेरै ओ अखाया हायोबा बै अखा हादैफोरखौनो ओ जे सोदांनाय खालाम
हेल' बुंफिननो हागोन?
खोनादों ना? खोनाबाय
ओइ नोंथां
खोनागासिनो दं आं खोनागासिनो नोंथां हेल' हेल'
हेल'
हेल' हेल'